नोंथां
नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंथ' दा ओरैनो जिरायनासो दं नोंथां।
अ आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन। सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां मा आयदामोन
आयदाया थार लोगो माबोरै जानो हायो एबा थार लोगोआ मा बिनि सोमोन्दै नोंथांजों आं सावलायनो सानदोंमोन हागोन ना नोंथां
औ सावरायजागोन नोंथां
अ होमबा आङो नोंथांजों गुसुङै सावरायनो सानबाय
औ दे नोंथां
सासे सासे थार लोगोआ बेखौनो बुङो जाय लोगोआ गासै समाव सुखु दुखु निदान सम आरो गासै बिथिङावनो लोगोसे थाफायो आरो हेल्प खालामो एबा मदद खालामो बेबायदि लोगोखौनो थार लोगो होननानै बुंनाय जायो ओमफ्राय थार लोगोआ बे बुहुमाव जोबोर मोननो गोब्राब जाय लोगोखौ बे बुहुमाव मोननांगौआ फ्राय गैयानो होननानै जोङो हमनानै लानो हायो आरो नोंथां ओमफ्राय थार लोगो सासे थार लोगोनि गुना बेनो जाय लोगोआ नोंनि दुखुआवबो गावबो दुखु जाफायो आरो नोंनि रंजानायावबो बिथाङाबो बेबो रंजाफायो आरो थार लोगोनि आखुथायफ्रा बेनो नोंनि गासै निदान समफोरावबो बियो नोंखौ गारनानै थांनाय नङा आरो थार लोगोआ थार लोगोआ ओरैबायदि लोगो नोंनि माबा मोनसे रंजानाय समावबो बियो नोंजों रंजाफागोन आरो थार लोगोआ ओरैबायदि नंगौखौल' सैथो लामाखौल' नंगौआव देरहानो थाखाय जेब्लाबो नोंखौहाय हेफाजाब होयो आरो दा बेबायदिनो मोनसे थार लोगोनि आखुखौ बोरै सिनायनो बिनि सोमोन्दै नों थांनो आङो मोनसे फिसा गुसुं सल'नि गेजेरजों फोरमायनो सानदों दा सानसेखालि सानसेखालि सानै लोगोआ मोनसे जायगायाव बिदिनो सानैजों आलासि जानो थांबाय आरो नोंथां
औ
ओमफ्राय जेब्ला बे लामाजों थांबाय थादोंमोन अबोला बिसोरो मोनसे अरनबारिजों बारस'नो गोनां हाग्रा गुदुबारिजों बारस'लांनो गोनां ससे लामा दङमोन आरो नोंथां दा बेबायदिनो जेब्ला थाङै थाङै थाङै थांबाय बिथांमोना रायज्लायहांबाय दा नों थैफा आंबो थैफागोन बेबायदि बिसोरो सानैजों बिराद मोजाङै रायलायलांबाय आरो नाथाय जेब्ला थाङै थाङै थांबाय लामा गेजेराव हथारै लोगो मोनहैबाय मासे मुफुर आरो नोंथां दा दा बे सानै लोगोनि गेजेराव ओरैबायदिमोन जे सासे लोगोआ बिफां गाखोनो हायो ओमफ्राय सासे लोगोआ हाया आरो दा दानिया बियो सासे लोगोआ बिराद बिफां गाखोनो हाया नालाय बेस्रा बुंबाय आरो दा मा जों मा खालामबावनो होननानै दानिया बै सासे सासे लोगोआ बियो बुंबाय आं माने मोनथिला नोङो मारै नोङो मारै रैखा जायो जादो आं हले दंफां गोजौआव गाखोनाय जासिगोन होननानै बियो गावनि लोगोखौ खौ बारनानै दंफां गोजौआव गाखोबाय आरो नोंथां आरो बे लोगोआ मोनसे मिथिबायदि बिनिफ्राय जों बिनिफ्राय सोलोंनो हायो आरो नोंथां माने एसेबां मोजां बिसोरो रायज्लाय लांबाय नाथाय जेब्ला फिसा निदान सफैयो अब्लानो थार लोगोनि आखुखौ हमनो हायो आरो दा बे सल'नि गुसुं सल'नि गेजेरजों बेखौनो हमनो हायो माने लोगोआनो खायो लोगो आनो खेङो होननाय रावा थारैनो बे सल'नि गेजेरजों बेरखांदों मानोना थार लोगोनि आखुवा बेयाव बेरखाङाखै बेबायदिनो जेब्ला बे दंफां गाखोनो हायै लोगोनाव मुफुरा फैनानै जेब्ला खोमासियाव सोलालांदोंमोन अब्ला बै बिफांनिफ्राय ओंखारनानै बुंबाय आरो नोंनो मा रायलायलांखो मुफुरा होननानै अब्ला बुंदों बियो दा नंथारगौ लोगोखौ नंथारगौ लोगोखौ खैफोदनि समावसो सिनायो बेबादि होननानै रायलायदों होननानै बुंलांदों आरो नोंथां दा सासे सासे बुहुमाव थार लोगो मोननांगौआ बुहुद गोब्राब आरो नोंथां बेनिखायनो जोङो थार लोगो होननानै बुङोब्ला जों बे सल'नि गेजेरजों हमनो हायो जेब्ला जोंनि जिबननाव जेब्ला नोंथां आरो आंनि जिबननाव जेब्ला खैफोदनि समा फैगोन अब्लासो जोङो हमनो हायो जे माने थार लोगोनि ओंथिया मा नाथाय मोनसे खोथा दङ नंगुबैगौ लोगोआ जेब्लाय बो थायो नंगुबैखौ लोगोआ लागारबो नोंजों थाफ्लायो होननानै बुंनाय दङ आरो दा थार लोगो जानो थाखाय जों माबोरै सिनायथि जानो बेथ' बहुद गोब्राबखा नालाय नाथाय थार लोगोनि आखुखौ माखासे ओ जेब्ला नोङो नायबिजिरगोन अब्ला थार लोगोनि आखुखौहाय हमनो हागोन आरो थार लोगोआ माबा ओमफ्राय थार लोगोआ ओरैबायदि बियो नोंखौहाय माब्लाबाबो खैफोदावहाय दैदेनलांनाय नङा आरो थार लोगोआ नोंखौ माब्लाबाबो नोंनि जि गाज्रि जागोन नोंनि जि लाइफनि खहा जागोन जिउनि थांखि फोरावहाय माबा मोनसे खहा फैयो सानदोंब्ला बेयाव माब्लाबाबो बियो नोंखौ समाव मदद होनाय नङा आरो बियो मा बेबायदि नंखायाव बियो खुसि जाया नाथाय नंगौआवहाय बियो नोंजों जेब्लायबो खुसि जाफानो हानाय बेबायदि लोगोफोरखौ थार लोगो होननानै बुंनाय जायो आरो नोंथां दा गुसुङैब्लाबो थार लोगोनि सोमोन्दै नोंथांजों आंनि सावरायनाया बेनोसै दा नोंथांहाबो माबा मोनसे सावरायनांगौ दङ नामा नोंथाङा आयदानि सायाव
औ औ नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो बरनायनानै होलांबाय बेनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां
अ नोंथां अ
औ आं दा नोंथांजों जोंनि बे बर'नि मोनसे जि आमथि सुवा आरो खाथिक फोरबो बे फोरबोनि बागै आं नोंथांजों सुंदुङै फोरमायलांनो सानबाय नोंथां औ दा जोङो आमथिसुवा होननानै बुङोब्ला बे आमथिसुवाया जोंना जेबो रंजाथाइ फोरबो बेहाय खुंनाय जाया आरो माने बे जेबो रंजा बाजा खालामनाय जाया बे औ जोंना ओरैनोथ' जोंना बे सानखौहाय माने फालियोब्लाबो बेहाय जोङो गुबुन फोरबोफोर बायदि बा बैसागु नि बायदि जेबो गाजा गोमजायै बेखौ खुंनाय जाया आरो बे औ बे सान बे फोरबो हाय बा बे सानाव जोंना मा सुबुं फोथायो बर'फोरा लायनो फोथायनाय दङ जे आमथिसुवा सानखालि बुहुमानो सुवा जायो होननानै जोंना फोथायनाय जाया आरो ना बेखायनो बे फोरबोआव जोंना हा जावनाय हालेवनाय बिफोरबादि बिफां दाननाय बिफाङाव गाखोनाय बा बाख्रियाव गाखोनाय हाबाखौ जोंना मावनाय जाया आरो लोगोसे बिदिनो आमथिसुवा फैनायनि सिगांनो जोंना बर'फोरा मा खालामो बे गोजौआव दिनै खांना दोननाय माइस्लिफोरखौहाय गाहायाव बोख्लायनानै दोनो आरो मानो होनना बुङोब्ला ओरैनो जोंना हाइसकुल जायो होननानै फोथायनाय दङ नालाय लोगोसेनो जोंना बेबायदि मोनसे फोथायनाय दङ जे गोजौआव दिखांना दोनोब्लालायनो जोलैनि बेगरफोरा गला जायो होननानै बर'फोरा फोथायो आरो
औ नोंथां औ
आमथिसुवा खालि जोंना बिफां लाइफां दानोब्ला लायनो बिफां एबा हाग्राया जाखांनो रोङा होननानैबो मोनसे फोथायनाय दङ हारियावहाय बेखायनो जोंना जाय बिफां लाइफां बा जायफोर हाग्राफोरखौ जोंनो नाङा बेफोर बेन्दों बेनलाफोरखौ जोंना बि दिनाव सावस्रांनाय जायो आरो जाहाथे बे ओरैनो नाङा फाङा जे गोनां नङि हाग्राफोरखौ सावस्रांनानै जाहाथे इयुनाव बियो हाग्राफोरा जाखांफिननो हाया बेनि थाखाय बेनि थाखायनो बेखौ बोस्रांनानै लायो आरो आय' मोनसे जोंहा साना लासे फालिनाय जायो आरो बेनिफ्राय बे नि सानाव जोंना बर'फोरा मा खालाम थायनानै जोंनाहाय थाइजौ खान्थाल फिथाइ सामथाय जालायो आरो मानो होनना बुङोब्ला बे समावहायथ' जोंनाहाय मागोफोरनि बायदि फिथा सावनाय बा बैसागुफोरनि बायदि गाजा गोमजायै जानाय लोंनायनि बे नंखाया बेहाय जोंना बे फोरबोआवहाय जोंना फिथाइ सामथाइ न'खरनिजों न'खर बा गुबुन न'खरनिफोराबो जेनेबा ज' जालायनानै गोरोबलायनायनि गेजेरजों थङाखै खान्थाल थाइजौ बायदि फिथाइ सामथायाइफोरखौनो ज' जयै जालायो आरो बेनिफ्राय जोंना जोबथा सानखालि बे स्नि सानखालि जोंना न' बां सिबग्रा हासिब हानि संग्रा दो दोखला गासिखौबो जों मा गारजोबनाय जायो आरो जेनेबा फुरानाफोरखौहाय गारोजोबनानै जोंना मा खालामो गोदान गोदान लाबोफिनजोबो नो जों न' बां लिरस्राङो आरो जि जोम फोरखौबो सुस्रांनानै बेबादिनो जोंनाहाय मा बे आमथिसुवा फोरबोखौहाय जोंना बिद होयो आरो बिदाय होखांनानै जोंना बे गोदान गोदान हुवाफोरखौ लाबोनानै जोंनाहाय न'खराव दोनफैनाय जायो आरो दा बेनि अनगायैबो आं नोंथांमोना कारथि फोरबोनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनोसै नोंथां औ दा खाथि फोरबो होननानै बुङोब्ला बेयो आसिन दाननि जोंना जोबखालि सानखौ काति फोरबो हिसाबै फालियो आरो लोगोसेनो आसिन काति दानावहाय जोंना माइ दुब्लिफोरा सोमखोर महर लायो नालाय बेहाय माइफोरा थरायनो हमो जोंना
बे जेब्ला थरायनाय समावहाय माइफोरा जोंना जौ खाङो आरो जोंना गोमो गोमो मोनहांनो लानाय समावहाय जोंना जेरै खनानि गाब लायोना नोंथां बेफोरबायदिनो औ जोंना बे फोरबोआव बे समावहाय जोंना मा खालामो काति फोरबोआवहाय जोंना बे बिमा लोखिखौनो जोङो खुलुमनाय जायो आरो बे जाहा थे बे थरायनाय माइ दुब्लियाहाय बा बायदि खैफोद आफोद जेरैहाय जोंना जोंनि आबाद फोरखौ जाहाथे जेबो एम्फौ एनलायानो जा जेनिबो खैफोद आफोद जायालासि जोंनि आबादा जाहाथे मोजाङै थायो बेखौ साननानैनो जोंनि बर' आबादारिफोरा माने काति फोरबोआवहाय जोंना लोखि बिमाखौहाय आर'ज गाबो आरो
औ नोंथां औ
औ ओमफ्राय बे सानावनो जोंना गलियाव बाख्रियाव आरो बाथौआवबो जोंना गासा सावनाय जायो आबादारिफोरा जोंना अबंलावरिनि खाथियावहाय आर'ज गाबो जाहाथे एम्फौ एनलानिफ्राय बेफोरबायदि आबादफोरा जेनेबा जों मोजाङै थायो आरो जेबो जोंनि आबादफोरा जेबो खहा जाया जाथे खस्थ'यै मावनाय गासैबो जोंनि आबादफोरा मोजाङै मोजां जाहाथे थायो बेखौनो मिजिं नानै जोंनाहाय मा फोथारावहाय गासा सावनानै बिमा नियावहाय बा बिमा लोखिखौहाय आर'ज गाबनाय जायो आरो
औ नोंथां औ
औ बेनिफ्राय जोंना माने बै सानाव जोंना मा खालामो गोदानै गायनाय थुलुंसि बेखौ बो जोंना जेवारि सावनानै खुलुमनाय जायो आरो बे सानावनो औ बेनिफ्राय जोंना ओरैनोथ' जोंना फोथायनाय हिसाबै जोंना बिमा लक्ष्मि खौ लानानै बेखौ आर'ज गाबनाय जायो जाहाथे बे बिमा फोरानो आबादखौ जाहाथे नोजोर होयो नायो बेफोरखौ साननानै जोंना सुबुंफोराहाय माने बे फोथायनायखौ लानानै खालामो आरो नाथाय बेनि अनगायैबो जोंना बिगियानारि बिथिं जों नायनो थाङोब्लाबो जों बुजिनांगौ जे गासा सावनायावहाय जोंनाहाय मा जायो बे अराव लायनो एम्फौ एनलाफोराहाय बारसोमनानै जाहाथे थैयो आरो ना बे बिगियानारि थिङै जायोब्लाबो बेखौ जों मोननो हायो आरो मानो होनबा अरनि खाथियाव जाहाथे एमफौ एनलाफोरा बारसोमनानै थैनानै जोंनि बे जे आबाद गासैबो आबादा एनलानिफ्राय जाहाथे गोजानाव थानानै जोंना जेबो खहा जाया आरो जाहे
औ नोंथा औ
औ बिगियानारि बिथिंजों नायबाबो जों बेखौ मोननो हायो आरो बिनि बेखौ जोङो काति फोरबो होननायनि अनगायैबो जों मा सोरांनि रंजानाय फोरबो होननानैबो बुङो आरो जिहेथु जोंना गासा सावो नालाय फोथारावनो जा मोसौ गलियावनो जा बा गय बिफां बारि लोगोसे बाथौआवबो जोंना गासा सावनाय जायो ओमफ्राय बेयाव बेहाय जोंनाबो जेबो जानाय लोंनायनि जेबो मुखुब जाया बा जानाय लोंनायनि जों बेखौ गाजा गोमजायै जोंना फालिनाय जाया थेवब्लायबो जोंना हाय मा होनो आबादारिफोरावहाय मा खालामो बिदिनो गासा सावनानै जोङो हाय आर'ज गाला गाबो लोगोसे जोंना गलियावबो गासा सावनानै मोनसे बुङो आरोना जेनेबा आरो दा बिफोरबायदि जेनेबा गावबा गावनि मोसौफोरखौहाय जाहाथे मोजां जाजानो लुबैयो बेखौ मिजिं थिनानैनो